हेलौ औ नोंथ' फ्रि दंना दायो
औ दङ
अ थ' जोंहा दिनैनि बे बिदिनो फुंबिलि जे फुंबिलायाव जोंहा मोनसे बिदिनो थप- पिक्स ए डक्टरनि बागैजों रायज्लायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन थारैनो।
औ थ' आं जागाया जिन्स ना नोंथां।
औ दे एसे फोरमायना होलाय।
औ बे डाक्टर होनोबा जे बुहुमाव बयबो थानाय मानसियानो सिनायजोबो आरो बे डक्टरा मोनसे जे बिदिनो फाहामथायाइ एबा मानसि बिदिनो फाहामनाय बिदिनो मोनसे बिदिनो जे मानसि जेनेबा सासे मानसिया बिदिनो गोब्राब बे बिमान आजाराव जे गोग्लैसोनानै थानायखौ जे जेब्ला बे हस्पितालाव लाङो अब्ला डा फोर बिदिनो जों सोखानायखौ नुयो नंगौ ना नोंथां।
नंगौ
आर जो जे बिदिनो टु थावजेन बिदिनो टुइन्टियावबो जे दुइ हाजार बिसावबो जे मोनसे बिदिनो कर'ना भाइरास फैदोंमोन जोंनि बे बुहुमाव आरो जि आरो जे बे बुहुमावबो बिदिनो गोबां बिदिनो कर'ना भाइरास भाइरासनि थाखाय मानसिफोरा बिदिनो दे बिदिनो गाव गावनि जिउखौ बिदिनो खोमानो गोनां जादोंमोन आरो जे बेयाव नांगौ जानाय जे मुलि बेखौ बिदिनो बानायनो थाखाय बिदिनो डाक्टरफोरा बिदिनो गोबां लाहार बार खानायनि गेजेरजों मोनसे बिदिनो बिदिनो जे दावाइ बिदिनो बिजि बे अंखारदोंमोन आरो जे मानसिफोरा बे बिजिनि थाखाय बिदिनो दासिमहालागै जे खिउ जोबोरै जेनेबा बिदिनो गोबां बिदिनो खोमानो गोनां जायासै। नंगौना नोंथां।
औ नंगौ
औ आरो जे बिदिनो डाक्टर डाक्टरा जे बिदिनो बिदिनो सोखानो हायि जे बेमार आजारफोरखौ गैयि गैया नाथाय गासैखौबो डाक्टरा सोखानो हाजोबो नंगौ जे जेनेबा मोनसे बिदिनो बिदिनो सरकारि हस्पिटाल थायो आरो जे बिदिनो प्राइभेट प्राइभेटबो थायो जै प्राइभेटनियावबो बिदिनो गोबां बिदिनो मावग्राफोर एबा डाक्टरफोर थायो आरो जे बे डाक्टरफोराबो जे लोमजानाय एबा जनदिसजानायफोरखौ बिदिनो बिजि एबा मुलि होननानै बिदिनो सोखांनो हानायखौ जों नु नो मोनदों आरो जे बे बिनिनो लोमजानाय बे लोमजानायाव बिदिनो गोबां बिदिनो मोनसे मोनसे बिदिनो खर' सानाय एबा उदै सानाय बा बहाबा बिदिनो जखम जानायफोरखौ बिदिनो डाक्टरफोरखौ बिदिनो जों सोखानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जे मानसिनि आथिं बायनाय जे बे आथिं बायनायखौबो जोङो सोखानो हानायखौ नुनो मोनदों नंगौना नोंथां।
औ नंगौ
औ आरो जे आरो बेे आरो बिदिनो गोबां दंख' जे मान्स बिदिनो डक्टरा जे मानसिनि थाखाय बिदिनो जे महर महर बिदिनो जे महराव बिदिनो सिथर ओंखारनाय बे सिथरनि थाखायबो बिदिनो जे डाक्टरा सिथर एबा मोदोमाव जे बिदिनो गोबां बिदिनो सिथर ओंखारो बे सिथर जेनबा बिदिनो माननाय सिथर जे माननाय सिथरखौ बिदिनो गाहोनो थाखायबो बिसोरो मलम एबा ट्रियद्रामखौ जों बानायनाय खौ नुनो मोनदों आरो बे जों गानायखौ नुनो मोनदों नंगौना नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ आरो जे मानसिया बिनिनो आयथें एबा आयथिं बायो अब्ला डाक्टरा बिनि आयथिंखो जे मोजां खालामनो थाखाय जे बिनो मोनसे बिदिनो जे बिनि आथिंखौ बोनानै ख्रों खालामनानै जे रोदाया जुइन एबा जाफिनो होननानै बिनि थाखाय बिदिनो गोबां बिदिनो बिजि एबा दावबायफोर होनानै जे बिनि आथिंखौ बिदिनो सोखानो थाखाय गोबां बिदिनो राहाफोर बिदिनो लायो आरो डाक्टरा बिदिनो हायो आरो जे बिदिनो जे आयथिङाव जे आयथिं बायनाय बिनि थाखायबो बिदिनो गोबां दावबायफोरखौ नांगौ जानायलाय बिदिनो गोबां बुथुमो बिदिनो डाक्टरफोरा आरो जे जिबौ सौनाय बे जिबौ सौनायखौबो बिदिनो बिजि होनानै जे बे डाक्टरा बिदिनो सोखानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो सैमा अरनाय जे सैमा अरनायाबो बिदिनो गोब्राब मोनसे बेमारयैनो जों बुंजायो मानो होनब्ला बिदिनो मानसिया बोरायब्ला सैमा अरनाया जे इयुनाव माबा मोन से जालाङो होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय डक्टरफोरा जों दानि जुगाव सोखानायखौ जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथां
औ नंगौ सैथो
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ जे आं बिदिनो नोंथाङा आंनि बुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा
थारैनो आंबो डाक्टरनि सायाव बा डाक्टरनि बागै एसे जे बुंनो सान्दों दा डाक्टरा जाबाय सुबुं समाजनि सासे बयनिख्रुइबो गोनांथार आरो मानगोनां सुबुं नङा होनब्ला नोंथां खोनादोंना बिसोरो बेरामिफोरनि सावस्रिखौ नायनाय आरो राहा खालामनायनि खामानि मावो खोनादोंना
खोनादोंना हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ डाक्टरफोरखौ माने
औ
बुहुमाव माने ओ जोङो ओ नैथि इसोर होननानै बुंनाय जायो आरोना मानोना बिसोरो थैनायनि लामासिम थांनाय मानसिखौबो गोदान जिउ होफिननो हायो नङा होमब्ला
औ
दा माखासे ओ डाक्टरफोरनि गाहाय खामानिया जाबाय बेरामिनि बा बेरामखौ दिहुननानै उफ्रा मुलि होनाय बा बिसोरो हस्पिटाल बा क्लिनिक एबा गावनि न'आव थाबथानानै सान हर खामानि मावो नङा होमब्ला खोनादोंना हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ
औ बेनि गेजेरजों अख्रां, बार, अरन, अखा, सान सानदुं जेब्लाबो डाक्टरफोरा गावनि जिउखौ खाथियाव दोननानै सुबुंफोरनि जिउ बासायनो थियारि थायो नङा होमब्ला? दा मुलुगनां महामारि एबा बायदिसिना आफादनि समाव बा खैफोद आफोदनि समाव डाक्टरफोरनि बिफावा बयनिख्रुइबो गोजौसिन
गोदौसिन जायो औ।
औ दा ओ सासे मोजां डाक्टर जानो थाखाय खालि फरायनायानो ओ माने ओ फरायनायानो बुरजा नङा होमब्ला? माने ओ गोथौ साननाय माने हनाया थानाया गोनां आरोना। दा बिसोरो बे बेमारिखौ गोजोननाय आरो फोथायनाय होयो। दा डक्टरनि माने मिनिस्लुनाय महर आरो गोजोननाय बिलाइयानो बेरामिनि ओ बेरामखौ ओ फाहामथारनो हायो नङा होमब्ला? दा डाक्टरफोरनि सिबिनाया औ समाजनि थाखाय अनसायथाव। दा बिसोरनि अन्थाइ गैयै खामानि एबा सेवा गैया ओ गैया लाबानो सुबुं समाजा साख्रे बाख्रे जागोन नङा होमब्ला? दा बेखायनो जों डाक्टरफोरखौ मान होफिननांगौ आरो बिसोरनि बिफावखौ जोङो ओ गनायनांगौ आरो ना।
दा माखासे डक्टरनि ओ थाखाय माखासे गोनांथार नियम बा खान्थ खान्थिफोरबो थायो दा गाहाय नियमफोर जिउ बासायनाय।
बा जिउ बासायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा ओ बयनिख्रुइबो सिगां ओ बे बेरामिनि जिउ बासायनाया डाक्टरनि गाहाय बिबान नङा होनब्ला? दा जोङो समान सानलायनांगौ बेवहाय जेबो जाथि धोरोम थाखो एबा रां रुफा नायालासे बयखौबो समानै माने फाहामनांगौ आरोना डक्टरा। बेनि गेजेराव माखासे रैखाथि होनना बुङोब्ला जोंहा बेरामिनि बेराम आरो गुबुन खोथाफोरखौ गुबुन मानसिनो माने खोन्थानाया ओ बेवहाय जोंहा खोन्थानो नाङा बेफोर माना आरोना। दा गनायथि ओ जायखिजाया मोजां एबा ओ खैफोद गोनां फाहामनायनि सिगां बेरामि एबा न'खरनि गनायथि लानाया गोनां आरोना। दा बेनि गेजेरजोंनो माखासे नंखाय रैखा मानिनाय थायो ओ रांनि आखाइायाव बा रांनि आखयाव थांनानै नंखाय मुलि एबा आथोन दिहुननाय खामानि ओ मावनाय ओ बेफोरखौ मोनो आरोना नोंथां।
औं।
दा माखासे सावस्रि खान्थि थायो ओ खैफोद आफोद एबा बायदिसिना ओ जोंहा हरखाब समाव थाब थांनानै माने बेखौ जोङो जेब्लाबो ओ साफायै आरो रोखायै मुलिनि मुंखौ लिरनांगौ बा मुलि लिरनाय थायो बेवहाय
दा माखासे डाक्टरनि आयदाफोरबो थायो डाक्टर जानो थाखाय फरायनो गोनां माखासे गाहाय आयदा आरो फरायसालिफोरखौ बा फरायसालि बेफोरो थायो माखासे ओ जोंहा एम बि बि एस नि गाह आयदाफोर थायो बा जोङो एनाटमि बा सुबुं मोदोमनि थाखा‌ डा थाय आरो अंग'फोरनि सावरायनाय दा फिजिअलजि थायो मोदोमनि अंगफोरा बोरै खामानि मावो बेखौ फरायनाय थायो बाय'केमेट्रि थायो बा मोदोमनि जायखिजाया रासायनिक खान्थि आरो मुवाफ फोरनि फरायनाय थायो बेनि गेजेरजों पेथलजि थायो बेरामफोरनि जाहोन आरो मोदोमनि सायाव जोंहा बेनि गोहोमखौ बिजिरनाय थायो दा जोंहा फार्मकल'जि थायो दा मुलि एबा ओ जोंहा ओ बायदिसिनाफोरनि दाथाय आरो खामानि मावनाय बेफोर खान्थि थायो दा माइक्र'बायलजि थायो एम्बु बा भाइरास आरो गुबुन बिजिरख'वि जिबफोरनि सावरायनाय बेफोरबो थायो नङा होमब्ला
दा जोंहा फरेनसिक मेडिसिन थायो जोंहा ओ आयेन आरो बिसार खान्थिजों सोमोन्दो गोनां ओ सावस्रि बेफोर थायो नङा होमब्ला
दा जोंहा गोबांथ' सावरायबायानो नङा होमब्ला नोंथां खोनादोंना हेल'
हेल' औ नोंथां खोनादों ना
औ
औ दा जोंहा औ दा जोंहा ओ समाबो जाबाय नङा हब्ला नोंथां एसेयावनो जोङो औ फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे सैथो आरो नंगौ जोंहा समाबो जानानै फैबाय जों इसेयावानो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय
औ जागोन दे नोंथां
औ